औ नोंथां
फ्रिना
औ नोंथां फ्रि आङो नोंथाङा दा आंनो मानि थाखाय मानि जाहोनाव फनहरनाय जादों।
नोंथांजों आं एसे जिहेथु आबादनि बिखय एसे सावरायनो साननानै हरनाय जादों जिहेतु दा गायनाय-फुनाय आबादनि बोथोर बेनि थाखायनो औ बिदिब्ला आं जागायजेननोसै
औ दे नोंथां जागायदो
दा जिहेथु जोंहा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथो राव मा मा आबादखौ गायनाय जायो बेनि एसे फोरमायनो हागोन नामा?
थ मैगं-थाइगंनि आबादबो मावनो हायो माइनि आबाद बा जुखाम जानाय लोंनायनि आबाद गोबां रो खोमनि आबाद मावनो हानाय जायो आरोना दा जोंहाथ' बेयाव मेगं थाइगं बा माइनि आ बादल'सो जिहेथु मावनाय जादों
औ
उ
माइनि आबादखौ मावनो थाखाय मा मा खालामगोरनांगौ? बिनि बिखय फोरमायबा मोजां जागौमोन नामा नोंथां एसे।
औ-औ दा माइनि बिखय फोरमायनो थाङोब्लाथ' गोबां
बाथ्रा दं दा जों फासआव माइखौ नों मा माइखौ गायगोन बे माइखौ जोङो सोमना दोनग्रोनांगौ जायो आरोना नोंथां
औ।
औ दा जोङो माइखौ सोमना दोननानै फोथाराव दों दा बे दुब्लिखौ मोजाङै हालेव हालेवना नै लाग्रोनांगौ जायो आरो हाब्रु ग्लेव-ग्लेवनो औ हाब्रु ग्लेव- ग्लेव होखांनानै जोङो बेसे सोमना दोननाय खोथियाखौ फैनानै गारना होनांगौ आरो एसे-एसे। गरनै गरथाम गरनै गरथाम गासैबो जायगायावनो माने मोजाङै गारनांगौ आरो जिहेतु मोजां गारबासो खोथियाफोराबो मोजां रज'नानै फुनोबो मोजां जायो
औ नंगौ।
बेनिखायनो मोजां गारनांगौ जायो आरो दा जोंना खोथिया फोनायाथ' बेनो। खोथियाखौ जों फोखांनानै ओ से मानसिमलागै नेनांगौ जायो आरो बेखौ देरनो थाखाय
औ।
औ बेयो से माननि उनाव फुजानो हानाय जाहैयो आरो।
औ।
से माननि बारा जाब्ला मोजांसिन जायो आरो से मानबाथाय एसे गोरलै गोरलै जायो आरो थेवब्ला गायजायो आरो। दा जों से माननि उनाव जेब्ला खोथियाया रज'ना गोलाव जागोन अब्ला जों बेखौ फुनानै लानांगौ जायो आरो। जिहेथु फुनानै बेयाव हाब्रु बायदिसिना हा फैयो ना बे हाफोरखौ साफानो फुनानै माने फुनायाव जोङो साफा खालामनांगौ जायो आरो।
उम।
औ बेखौ फुनानै साफा खालामनानै जोङो मुथायै मुथ था खायै खायै दोननांगौ जायो आरो खोथियाखौ जिहेथु जों गायनाय फोथाराव लांबोला माने लांनो मोजां जानाय बायदि।
औ।
औ बेनिखायनो थफ्ला खायै-खायै दोननांगौ जायो आरो थफ्ला खाखांनानै जोङो जेब्ला फोथाराव हालेवनानै गायनो जागोन सम अब्ला जों बे खोथियाखौ लांनानै गायहैनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ दा गायनाय आबादनि सोमोन्दै होनोबाथ' माइ आबाद ना बेनो मैगं-थाइगंनि आबाद होनोब्लाथ' जों मैगं थाइगंनि एसेबां एसेबां बिदि खस्थ' नङा
औ।
थाइगंनि आबाद होनोबाबो मैगं-थाइगंखौबो बिदिनो आरो मैगंखौ बेगरखौ लाबोनानै गारै गारै होनांगौ आरो हासाराव जिहेतु हासार होबासो जोंना मैगं-थाइगंआ मोजां जायो नालाय
औ।
औ हासारखौ हाखौ मोजां हाल एवनानै हासारखौबो बे हालेवनायावनो मोजाङै गारनो हाजोबनांगौ आरो बिनि उनाव मैगंफोरखौ गारनानै होनांगौ आरो मा आबाद मावनो औ
जिहेथु आजिखालि हासारखौ बायनानैबो मोनो माखासे हास सार नोंथांमोननिथिं बे बायनाय हासारखौ बांसिन बाहायो ना न'नि हासार जिहेतु न'आव मोसौ मोसा थायोब्ला मोसौ मोसानि मोसौफोरनि खियाबो हासार जायो जिहे तु नङा होमबा मोसौनि हासार बाहायो ना बे बायनाय हासार इउरियाफोर आरो गोबां दंबावोना बे बेफोरखौ बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायबा मोजां जागौमोन?
जोंनि खिथ' हासार होनोब्ला जोंना बायनायखौ बाहायनाय जाया नोंथां।
औ
जोंनिखौ हासार होनबोला जोंना द'आवनो दा मोसौ मोसा दंजोब बो नालाय बे मोसौ मोसानि खियानो जों हासार जानानै जोंना बेखौनो बाहायनाय जायो आरो। जोंथ' बेबायदि बायनायफोरखौ बाहायनाय जाया आरो जिहेतु जोंना न'आवनो एभेलेबेल हासार थानाय जायो नालाय मोसौ मोसा थानायजों। औ
थांनिबा बे बायनाय हासारफोरा जोंनि आबाद मावनायाव हाखौ ख'हा खालामो होननानै नोंथाङा सानो नामा?
जिहेथु बायनाय हासारखौ जोंथ' मिथिया माबोरै माबोरै बानायनाय जायो बेनिखायनो आं सानो नो बायनाय हासारखौ एसे ख'हा गोनां सानो आरो आङो। दा जिहेथु जोंना न'नि हासारखौ जोंना जेबो जेबो माबायानो थाया नालाय न'नि हासारखौ होयोब्ला मोजांसिन जायो होननानै सानो आरो आं।
औ इथ' नंनायाथ' नंगौ न'नि हासा हासार जिहेथु मोसौफोरनि खिजों हासार जानाया बेफोरनो अर गेनिक टाइपनि जाहैबाय नङा होनबा?
नंगौ नोंथां।
आरो बे बायनाय हासारफोरा एसेबाबोथ' हाखौ ख'हा खालामगोन।
औ नंगौ नोंथां। दा होमबोला जोंना माइ गायनायाथ' दा गायनाय फुनायनि दिन नालाय आबाद मावनायनि दिन नालाय दाथ' जोंना आबादखौ मावगासिनो दै मोनब्ला जोंना आबादा साबसिन जायो आरो।
औ
दा दै गैयाब्ला जोंना आबाद मावनाया एसेबां मोजां जाया आरोखि दै मोनाबोला रानजोबो नालाय जिहे तु दै थाब्ला मोजां हासार मोनब्ला मोजां जायो आरो। दा नोंथांमोननिखै आबाद मावनाय जागोन ना जायाखै? मा मा आबाद मावगासिनो मा मा माइनि आबाद मावदों?
आबादखौथ' सो जोंहा जोंहानि न'खराव हा आबादखौथ' मावा मावनाया आं ओं बेनि थाखायनो आबाद माइ आबादफोरखौथ' मावफेरनो मोनाखै नालाय एसेबांबो मिथिया। बेनि थाखायनो नोंथांनाव मोनथिनो लुुबैनानै एसे सोंहरनाय जादोंमोन आरो।
औ
उम ओरैनोथ' मावो मावनायखौ। इदिनो खनसे खननैफोर मालाय मावनायाव थांफेरनो मोनदोंमोन। किन्तु जोंहा न'आवथ' बिदि आबाद मावनाय जाया नालाय। एसेबां माने माबोरै माबानांगौ खोथियाखौ बोरै फुनांगौ बेफोरनि बिखयबो आं एसेबां मोनथिया
नंगौ नोंथां। नोंथाङा होमब्ला माइ आबादखौ बारा एसे गायनो मोनाखै आरो ना?
आं एसेबां मोनाखै बेनि थाखायनो मोन दों खनसे-खननैखौ मोनदों होमबाबो बे जेहेत द न'आव गाया नालाय मालायनाव रोङो रोङाला हारसिं थांबा एसेबाबो खनसे खननैखौ ओ जोंहा लोगोफोरनियाव थांदोंमोन आङो। खनसे खननैखौ खननै खननै थांदोंमोन जिहेथु रोङा नालाय जिहेथु इखौबो मोजाङै गायनांगौ जायोना। मोजां जुदि हायाव थुसोह'राबा मोजां जायानो। गुबुबैयोनो बेनि थाखायनो रोङा होन ओं रोङैखायबो एसे दसेल' माबानानै फैनो फैनांगौ जाबाय आरो एसेबां माने मोजाङै रोंजोबबोदिया आरो आं एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय थांदोंमोनबाबो।
औ नंगौ नोंथां। दा होमब्ला नोंथांनि खाथियाव मैगं थाइगंनि आबाद मावो नामा नोंथांनि ओनसोलाव?
मैगं-थाइगंखौथ' मावो मावनाया मैगं थाइगंखौ जोंहा न'आवबो मावो। ओ जानो आन्थाखौ। बिदिनो न‌'आवबो गा गावनो खदालजों हाफोरखौ जावना लानानै एसे एनै गायनानै लायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौथ' गायनानै लानां औ।
होमब्ला नोंथांनि ओनसोलाव मैगं-थाइगंनि आबादबो मावनाय जायो आरो ना?
औ मैगं थाइगंनि जिहेथु जोंनियाव एसे हाफोराबो हासार गैया। बेनि थाखायनो माइ आबादफोरबाबो बाला हा नालाय एसेबां मोजां जाया आरोखि बेनि थाखायनो मावनाय जाया।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
बिदिनो माइनि आबाद मैगं थाइगंनि आबाद बा जुखामनि आबाद मावनाय जायो आरो। नोंथां नोंसोरनिखि जुखामनि आबाद मावनाय जागोन ना जाया?
जुखामनिखौ एसे एनै मावनाय जायो जानाया।
औ। औ नोंथाङा जुखाम आबादखौ बोरै मोनो? नोंथाङा जुखामनि आबाद मावनायखौ बोरै मोनो?
जुखामनि आबाद। आबादखौ मोजाङानो।
औ, मुलामफा फा दं आरो ना जुखामनि आबाद मावोब्ला औ मोजां आरो मावनो हायोब्लाथ', औ होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय सावरायनाया जोंना आबादनि सोमोन्दै सावरायनाया बेखिनियानोसैमोन होमब्ला नोंथां दे नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांखौ उनाव लों लोगो मोन फिनगोन होननानै आसा खालामबाय। दे गोजोनथों नोंथां।
दे